औ खोनादोंना? औ बिदिब्ला ओ नोंथांनाव आं मोनसे आयदानि आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांनाव नाव फन खालामनाय जादों नोंथां। औ आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' फ्रा जानाय खारै ओंख्रि जायखौ जों माने खारै ओं ख्रि होनोबा जोंहा नारजि थाबाय अनला थाबाय सबाय थाब बाय लाफा थाबाय औ जिखुन जाया खारै ओंख्रिनि सायाव जों आइनि सायाव जों सावरायगोन नोंथा। हागोन ना नोंथां? औ औ औ बि दिब्ला नोंथाङानो जागायद जागायजेनदों नामा?
औ जा गोन नोंथां। थारैनो नोंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां टपिकखौनो बुंबाय आयदाखौनो।
औ औ औ
दा नोंथां जोंनि बर'नि जानाय ओंख्रि जायखौ जों खारि होनना बुङो।
औ औ नंगौ
ओंख्रिया जाहैबाय माखासे जोंनि गाहाय गाहाय मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दं जेरै नोंथाङानो खिथाबाय अनला नङा होमा नोंथां जायजों अनलाखौहाय दाउजों जायो
दाावजों जायो नाजों जायो बा अमाफोरजों जायो नङा
बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै संनानै जायो
दा अनलाया माखौ बुङो बेनोसायाव एसे फोरमायना होनो सानदों औ औ जागोन नोंथां जेरै जों अनला होनना बुङोबा जों माइरंनिफ्राय औ उन
गुन्दै देनानै नङा होमबा नोंथां देनानै जोङो अनला खालामो जेरै जोङो माइरंफोर नङा न'आवनो थाखाय जोंनाथ' माइरङा जेरै रनजित माइरं बा जोसा माइरं नङा होनबा नोंथां बा माइसालि माइ माइरं गोबां रोखोमनि माइफोर दङ दा बेफोरबायदि माइखौ मा खालामो जोंनि मानसिफोरा ओ बहाबा खेरखाफोराव एसे सोमनानै नांगौखिनि जखा लानानै सोमनानै दसे
औ खौरसे दोनथ'यो आरो नोंथां औ नंगौ नंगौ बेनि उनाव मा खालामो नोंथां सोमनायनि उनाव दसे जेनेबा रानहोयो आरो बेखौहाय औ नंगौ नंगौ थारैनो जेब्ला जों उवालाव देगोन नङा होनबा नोंथां औ औ सिथाबलारायगोन औ नोंगौ थारैनो औ दा बेनि थाखाय मा खालाम औ दसे
फसर होनानै लायो ओमफ्राय जेब्ला बेनि उनाव जेब्ला एसे फसरनाया जोब्बाय अब्ला मा खालामो जों उवालफोरखौ आराम साफा खालामस्रांसै आरो नोंथां बे उवालफोरखौ साफा खालामनानै फुगारस्रां स्रांनानै आरो गाहेनखौबो फुंगारना लानोसै बेनि उनाव मा खालामनानैसै लोगोसे जोङो सं संग्राय बा सान्द्रि लांफाखानोसै आरो नोंथां सेरावह लांफानानै मा खालामनोसै बे माइरंखौ लांनानै जोङो एफा एफा होनानै देबाय थानोसै आरो नोंथां बेखौ देयै देयै देयै देनानै मा खालामो जेब्ला मोनसे ओ अननि महर लाबाय गु गुन्दैनि महर लाबाय नङा होमबा नोंथां अब्ला मा खालामो बेखौ सालिनोसै आरो नोंथां औ बे सा ओ माबाजों सान्द्रिजों सालिनानै मा खालामो बासिख'नोसै आरो बे जेसेबां गुन्द्रि गुन्द्रि फिसा फिसा फिसा जादों बे
औ बेखौ जोङो सिङाव गोग्लैलांसिगोन आरो जेब्ला बे एसे एनै फिथर थाबोनायखौ जों मा आरो देफिनसलाय औ आरो बेखौ देफिनानै मा खालामसनो आरो मा सालिनोसैलाय आरो दा बेफोरबायदि सा
सालिखौलाय देफिनलाय खालामनानै मा खालामसै बे अनखौ जोङो ओ लानोसै आरो नोंथां ओमफ्राय जेरै जोङो ओमफ्राय दाना मा खालामसै जों जेनेबा दाउजों जानोब्ला दाउखौहाय जोङो न'आवनो थाखायो नालाय नोंथां दाउफ्रा बेफोरखौ जोङो मासे जेब्लानो न'आ न'आव नङा होमबा नोंना ग ग मा होनना बुङो गग्रा होनना बुङो नङा होनबा नोंथां दा गग्रा दाउ गग्रायाव जेब्ला सान हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनि दाउफोरा गग्रायाव हाबो गाव गाव अब्ला मा खालामो जोंनि मानसिफोरा बे दाव गग्रायाव थां खौ जागोन बेखौ मासे सेब हमना लाना फैसिगोन आरो गग्रा सिंनिफ्राय गग्रा सिंनिफ्राय सेब हम हमना लाना फैनानै बेखौ आरामनो जेनेबा मोजांनो बिगुर खु फुनानै बा सावनानै आराम साफा खालामनानै गोदाना लानोसै आरो
औ औ
बेनि उनाव बेखौ आराम सुनोसै दाउखौहाय सुनायनि उनाव मा खालामनोसै जों नांगौ रोखोमनि थाव संख्रि फानलु पियास मस्ला हालदै होनानै लानोसै आरो नोंथां दा बेफोरबायदि लानायनि उनाव मा खालामबावोसो जों बेखौ आरामसे एवनोसै आरो
एवनोसै आरो
एवनायनि उनाव मा खालामनोसै बेखौ जों दाउखौ दसे दोन्थ'नोसै आमफाय जों दहाय अन गुन्दै ओ माबानाया नङा होनबा सौनाया नोंथां अनलाया बेखौहाय मा खालामसै जों दै गुदुं फुदुंनानै दोखो बिराद ग्लोब ग्लोब फुदुंलायनानै दै गुदुंआव बे अनलाखौ
हरनोसै आरो हरनानै मा खालामसै जों बेयाव लोगोसे खारैबो हरफानोसै एसे आरो दोखो दोखो बिराद एरबाय थागोन आरो जेसेबां एरो एसेबांनो अनलाया गोथावसिन जायो होननानै जों बेखायनो बिराद मोजां एरनोसै आरो जेब्ला ग्लाब-
मोजां जाबाय गोदौनायाबो मोजां जाबाय अब्ला जोङो दाउखौहाय हहोसननोसै आरो नोंथां दा बे जोङो माखालामो खारैबो होफायो आरो बे ओंख्रियाव खारै होयोबा मा जायो खाालारा मोजां जायो। आरो जानो थाखाय गोथाव जायो मोनसे मिलौनाय फैयो आरो नोंथां दा थिग बेबायदि जोङो संनानै जायो आरो अनलाखौ नोंथां‌। नङा होमबा नोंथां ओमफाय जों मिथियो नोंथां अनलाखौहाय ओ गुदुं गुदुं समाव जानो नाङा आरो नोंथां मा जायो गुदुं गुदुं समाव जायोबा जोङो अन्ला ओंखि थावनाय मोना होननानै जों मोनसे फोथाय नाय दं आरो बे नोंखागौबो आरो नोंथां मानो होनोबा अनला ओंख्रिया जेब्लायबो मोनसे गुसु सम आरो मोनसे सम दोननानै जेब्ला ओंख्रिया गुसु जागोन अब्ला मा जाबावो आराम ओंख्रि लाथ लाथा खाबावो आरो नोंथां बे समाव जों जेब्ला जागोन ना नङा हबा नों -थां ओरैबायाददि मिलौनाय गोथाव मोनगोन नङा होमबा नोंथां दा जोङो जोंनि बर'फ्रा बेखौ बेफोरबायदि यै जोङो अनलाजों बा दाउजों बेफोरबायादि संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो जों
जोंनि बर'फोरनि माखासे मुंदांखा ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय आं नोंथांखौ गुरैयै खावलाय जाबाय आरो नोंथां? नथाङाथारखौनो बुंलांबाय दा आंबो माने बेखौनो बुंनोसै नोंथां दा जोंहा खारै ओं ख्रि होनना बुंबाथ' जोंहा अनला थाबाय नङा होमबा अनला थाबाय नारजि थाबाय लाफा थाबाय बेफोरबायादि आरोखि जाहा। औ दा जे जायगायावहाय मा खारै खौ जे ओंख्रियाव जों खारैखौ होयो खारै होनानै सङो बेखौसो जों खारै ओंख्रि होनना बुंनांगोन। दा नोंथाङा एसे सिगां बुंलांबाय जायखौ अनला अनला ओंख्रि होन्ना बुङो। दा अनला ओंख्रिया ओरैबायदि मोनसे ओंख्रि नङा होनोमबा नोंथां। ओ जाय ओंख्रिखौ जों माइरंनिफ्रायनो बानायो आरोखि नङा मा नों
नोंगौ नों
बेखौनो ओंखामबो जायो बेखौनो आरो ओंख्रिबो बानायो आरोखि बेबायदि मोनसे ओंख्रि आरोखि अनला ओंख्रिया औ आरो जोंहा अनला ओख्रि खौनो मोनसे दंबाव नङा अला एंखुर होनो जायखौ नङा होमबा नों थां औ औ नारजिजों अनलाजों मिक्स खालामनानै संनाय आरोखि खिन्थु बेयाव एसे गथा गथा जायो आरोखि जोंना माइरंआ औ जायखौ जों अनला एंखुर होनना बुङो। दा आं बिनिनो आरो मोनसे बाहागो नारजिखौ बुंनो एसे नारजिनि सायाव एसे फंनैसो बुंनोसै नोंथाङा आंनि मोनथिनायनि माबाखौ आरोखि औ दा नारजि होनना बुङोब्ला जोंहा सिगाङावनो नार्जिखौ जों बबेनिफ्राय मोनो फाथोनिफ्राय नङा होमबा नोंथां? औ फाथोनि बिलाइ बा बिजौ बिनिफ्राय जों मोनो अ नार्जि जाग्रोनो नारजि जेब्ला जों फाथोनि बिलाइ आरो मा बिजौखौ खानानै फोरानो फोराननानै रानो अब्लासो जों बेखौ नार जि नाम दोनगोन आरोखि औ दा बेबायदिनो जेब्ला फा फोराननानै बिदि रानबाय नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जों मा खालामसै लाबोनानै मा खालामो सोम नाय जायो आरोखि दैयावहाय औ आरो सोमालासिनो आजखालि मा खालामो बिदिनो एसे मा डाइरेकबो खुखाराव होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। औ औ। दा खिन्थु आं गोदोनिखौ बुंनोसै सोमग्रोनायखौनो। औ। सोमनानै लासै आरोखि नोंथां। सोमनानै लानानै जेनेबा बेखौ दोनबाय जेनेबा ओमफाय जों माजों जानो जेनेबा? बा अमाजों अमाखौनो लाबाय आं। दाना जों अमाखौबो एवना लाखाबाय आरोखि अमाखौ मोजाङै एवना लाग्रोखानानै थाव, संख्रि, फानलु, फियास होखानानै ओमफाय बेनिफाय जों मा खालामनोसै बैखौहाय नारजिखौ जों खोहाय जों सोमनानै दोनदोंमोन। बेखौहाय जों खुखार गोनाङा खुखाराव होनोसै, साराय गोनाङा साराय यैनो लागावसै आरोखि, बेबायदि सङो आरोखि, औ आमफाय गेब्लेयाबा जों बेखौ मोजां यै सानानै लानाय जायो आरो खायसे खायसे मा खालामो नोंथां दैयाव सोमा लासे आखाइजोंनो सिफ्लुनाबा लायो आरोखि गोरानावहाय। औ दा जाहाथे दैयावहाय सोमनांलायै आरोखि गोरलै जानायनि। औ औ खिन्थु बेखौ नैबे आं एसे सिगाङाव बुंनाया अनला एंखुरा नैबेहायसो बाहायनाय जायो आरोखि बांसिन नोंथां बे सिफ्लेनायखौ आरोखि औ। बेबायदि रोखोम आरोखि। दा बेखौ ओमफाय मोजाङै साग्लिनानै मा खालामो गेब्लेबा जों बेखौहाय मा अमायाव लुसनना होनाय जायो आमफाय जों बिदिनो दै नांदेरगौबा ए से दै होदेरबाय ओमफाय खारैखौबो बा हरफानाय जाबाय आरोखि नोंथां। खारैया जों दा मा-मानिफाय बानायो होनना बुङोबा खारैया बेसर साबा बा बेसरनिफाय सावनानै जा हाथ'फ्ला मोनदों बेखौहाय दैयाव सोमनानै जे रस ओंखारो दै खालार बा माबानि रस बेखौनो जों खारै होननानै बुंनाय जायो, नङा होमबा नोंथां? औ आरो खारै गैयैफ्रा खायसे खायसे सदाखौनो होनानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथा। दा बेबादिनो नारजि ओं बेखौ संना जायो दा सबाइनि बेलायावबो बिदिनो आरोखि दा जों खा नारजि होना नारजिखौ जों माने आरो मोनसे जानायनि अनगा आरो गुबुन बाहागोआवबो बाहायनायखौ जों नुदों नोंथां। जेरै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मा खालामो नारजिखौ मानसि थैनाय समावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नों - दा मानसि थैनायनि न'खरावहाय। औ मानसि थैनायखौ सावनो लांनाय समावहाय बै सावनो लांग्राफ्रा फैयोबा माने बे बे माने न'नि लांगोनायाव बे नारजि ओंख्रिखौ दोनो आरोखि। आंनि मोनथिनाय मथेबा आरोखि नोंथां। ओमफाय बेखौहाय मा एफा एफा माने मा आखाइजों सोलालाङो आरोखि माबानानै नारजि ओंख्रिखौ आरोखि बेबादि। औ आरो मा खालामबावो जेब्ला मानसि थै सावखांबाय ओमफाय जेब्ला सारादु खुङो जेनेबा मानसि थैनायनि ब बस खुङो अब्लाबो बे नारजि ओंख्रिखौ संनानै माने गामियारिफोरनो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरोखि बेबा दियावबो होननानै खारै जोंनि ना बर'नि नारजि ओंख्रि बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ दा आंनि खोनानायाव आं बेबादि आरोखि नोंथां। खिन्थु आं नुफेराखै आरोखि औ। दा बेबादिनो आरोखि जेरै औ जोंना बिदिनो खारै ओंख्रि होनोबा जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ जों मुं-मुंख'नो हायो। दा जोंहा समनिबो आंखाल, नङा होमबा नोंथां? औ औ समाबो जाबाय जोंना औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै दे बिदिब्ला नोंथां। औ नोंथां।